नोंथां फुंबिलिनि गोजोन
औ नोंथांनिसिमबो ओ मोजां हामलायनाय जासिबाय
दायो जों बिदिब्ला सा-सावरायनो लानाय आयदानि सायाव एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां दे
ओ जोङो सावरायनो लानाय आयदायाव सरासनस्रा लादों ओ सरा-सरासनस्रा आयदाखौ जों गुबुन गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव सावरायगोन बिदिब्ला
औ दे।
औ ओ। जोंनि बर'फोरनि सिगांनि ओ जा जिउ खुंनाय आदबफोर ओ बे-बेफोरनि सावरायग्रोनोसै जोङो
औ दे।
जोंनि बर'फ्रा सिगांनिफ्रायनो ओ बांसिनै हाजो खाथियाव दाव होनानै ओ बेयाव हाग्राफोरखौ साफा साफा खालामनानै ओ आबाद माव मावोमोन
औ।
आरो ओ बे बायदियैनो बिसोरो जा टाउन सोहोरनिफ्राय गोजानाव थानानै जिउ ओ खुंबोदों।
औ।
ओ आरो माबोरै बिसोरो ओ ओ बेफोरबायदि जायगाफ्राव ओ मा मा खालामना नै बा माबायदि न' बां लुनानै ओ जिउ खुंबोदों दिनैसिम बेफोरनि सायाव नोंथाङा इसे बुंनानै होनो हागोन नामा जुदिसो नोंथाङा मोन्थियोब्ला?
औ दे नोंथां। औ नोंथाङा ओ जाय आयदानि सायाव सोंथि खालामदों बेयो जोङो नंगौ जोंनि मोन्थिनाय जि ओ गोदोनि संसार जानाय बर'फ्रा गोद दोहाय ओ संसार जानाय बा गोदोनि सुबुं फ्रा माबायदि संसार जायोमोन बेयो जाबाय ओ जों आथिखालाव जेरैबायदिहाय संसार जानानै दङ ओ बेनिख्रुय ओ गोबां फारागथि दङ नोंथां।
औ नंगौ।
गोदोनि समाव ओ जोंनि सुबुंफ्रा बांसिनै ओ बर'फ्रा आरोखि बर'फ्रा ओ बांसिनै हाजो गुदियाव थानानै संसार जानो मोजां मोनोमोन मिथिंगायारि जों गोरोबफानानै दा जोङो बे बर'फ्रा हाजो खाथियाव साहाजों दावखोनानै हाजोनि सेर सेर मिथिंगायारिजों गोरोबफानानै संसार जानायाव ओ गोबां ओ बेवहाय संसारखौल मोजाङै दैदेनलांनो हादोंमोन आरो बै समाव। ओ आथिखालनि बाय दि हयथ ओ थाखा फैसा आरो ओ दानि जुगनि बायदिहै जेरैहाय ओ लेखा सोलोंथाइ बेफोरनिफ्राय एसे खम जानानै दङमोन आरो। बै समाव जिहेथु गोजान गोजौ हाजोनि खाथियाव ओ हाग्रा बंग्रानि सेर सेर रायजो जानाय समाव बेवहाय फरायसालिनि बेबस्था ओ बिदिहाय गैयामोन। आरो लोंनाय दैनि उसुबिदा न बां लुनो थाखाय औवाफोरनि उसुबिदा अब्लाबो दंफांनि खुन्थाफोरखौनो न-नआव लागायनानै ओ गंफा गंनै न लुनानैब्लाबो बेवहाय ओ हाजो फोरावबो हाजो सेर सेर ओ बन दाननानै ओ बेखौनो फानहैब्लाबो जिउ खुंदोंमोन आरो हाग्रा एवस्रांनानै जा एसे समान हा मोननो हादोंमोन बेवहायनो ओ आबाद मावदोंमोन। दब्लायसे दब्लायनै बाबो आरो मावनाय बियो दब्लायसे दब्लायनै माइखौ गायनानै लानो हादोंबाथाय बेयो जोबोर मोजां आबाद जायोमोन।
औ नंगौ नोंथां। जोबोद मोजां। नोंथाङा खोनादोंना नोंथां
औ। खोनादोंना?
औ नोंथां नोंथां ओ नोंथांनि आवाजआ एसे औ खोनादों खोनादों। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां। औ औ औ औ खोनादों दायो खोनादों औ नोंथांनियासो बारा मोजां फैयाखैमोन दायो एसे मोजांखौनो खोनादों।
औ औ।
नोंथाङा जाबायदि बुंलांबाय जे सिगांनि बर'फोरा माबायदियै थायोमोन जायोमोन बेफोरनि सायाव मोनथिनानै जोबोद मोजां नांबाय। आरो आंबो जोंनि बिथिं ओ जाय जा सिगांनि आबौ आबैमोना बुंलांदों बे फोरनि सायाव एसे बुंनानै होनो सै जे मा बोरै बिसोरो जिउ खुङोमोन।
औ फोरमायलाय नोंथां
औ नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो बेसोरबो ओ गुबुननिफ्राय ओ फैनानै बे हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै बेयाव ओ आबाद मावनो लादोंमोन आरो बे बिसोरनि थानाय न बेखौ बिसोरो थुरिजों लु दोंमोन आरो
औ औ
आरो बुङो जे बे थोरिजों लुनाय नआ
औ
जोंनि जा दा गोनोखोआरि आदबजों लुनाय न जेरै तिं
औ खोनाबायना नोंथां?
एबा साबसिन थानो थाखाय
औ
आरोबाव सिगांनि दिनाव आ बे आ अ आबाद मावनो जा आ बिसोर लाहार फाहार लायोमोन बेयाव बे खा थि खालानि मानसिफ्राबो जमा जानानै लोगोसेनो
हेलौ
खुंङोमोन आरो औ
खोनादोंना नोथांङा?
औ आं खोनादों नोंथां।
खोनाबायना नोंथाङा? नोंथांनिखौ आं खो खोना फैया फैया जादो नोंथांनिखौ।
औ दायो खोनादों?
औ दा खोनाबाय दे उम।
औ दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे सिगांनि जिब जुनार फिनाय आरो दानि गोनोखोआरि जिब जुनार फिनायनि ओ दा ओ गुबुनथिखौ एसे स बुंफोरनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा? मानो होनब्लानो जों सिगाङाव जानो थाखायल जोंनि जिब जुनारफोरखौ ओ फिनाय जायोमोन नाथाय नाथाय जों दायो नुनो मोनो। गोबां बर'फोरानो बेखौ खौ ओ गावनि फालांगि एबा रां खामायनो ओ थाखाय दाय फिसिनाय जायो। बेनि सायाव एसे बुंनानै हो
ओ नंगौ नंगौ नोंथां बेयो ओ गोदोनि संसार जानाय समाव जि नआव फिसिजानाय जि जिब जुनार फिसिनाय। दा बेवहाय दाउ अमा । फारौ हांसो। मोसौ बोरमा बेफोरखौ ओ गोदोनि समावहाय हालेवनो थाखाय हालिसेल मोसौ फिसिनाय जायोमोन। ओ खामानियाव बाहायनो थाखाय। गाइखेर लोंनो थाखाय मोसौ बिमा मासे दङ होननानै सानो बेवहाय ओ मासेल मोसौ बिमाखौ फिसियोमोन आरो बि बिदिनो बोरमाखौ लायोब्लाबो मा फानानै बेहाय लानाय जायोमोन दाउफोरब्लाबो जोङो आलासिफोर फैयोब्ला माब्लाबा सावरि बादालि लिङोब्ला जानो थाखाय अ हमना ला थोजासे जोंनि जानायनि थाखाय जों फिनानै लायो।
औ।
नाथाय गोनोखो मुगानि मुगायाव ओ थिखाव दाउ अमा फिनाया एसे फालांगि महराव बेयो फैजोबबाय ओ
औ।
गोनोखो मुगायाव गोनोखो मुगा आदबजों ओ दाउ माखा दाउफोरखौ एसे गोबां फिसिनानै । जोङो बेखौ फाननानै ओ रां खामायनानै नखरखौ सलाय सालायनो थाखाय ओ बेयो दोनि दानि जुगाव ओ बे गावनि गाव गसं थानाय जि मोनसे खामानि बेयो जाबाय थिग बिदिनो ओ मोसौ गाइ फिसिनायफोरावबो आथिखालाव ओ मोसौ मोसौ फिसिनाय बे मोसौ फिसि नायाव जोङो जाय बेखौ जोङो जारसि मोसौ होनना बुङो ।
आ आथिखालाव गोबां मासे मोसौ गायानो गोब गोबां गाइखेर होयो । मोसौ गाया हमना लाबाय जिनिफ्राय नैजि लिटार गाहाम मासे मोसौआ गाइखेर होयो । नाथाय जोंनि गुबै मोसौ जोङो जायखौ गोबो गोदो फिसियोमोन बेयो
औ।
हमना लाबाय सेनिफ्राय नै लिटार बिदि ल, गाइखेर होयो। दा बेनि थाखायनो आथिखाल आ गोनोख मुगानि जि जि जुनार फिनाय बियो ओ फालांगि महराव फो सफैनायजों लोगोसे नखरनि मुलाम्फा बेयो गोबां ओ बेदिनो जोंनि सावरायनाया बिनि जि सम बेबो जानानै फैबाय खोनाबाय ना नोंथाङा? खोनादोंना नोंथां? नोंजों सावरायनानै खोब मोजां मोनबाय। दे बिदिब्ला नोंथां दा जों लाखिथ